हेल' औ नोंथां। खोनादोंना नोंथां? दे नोंथां बेखौनो आङो नोंजों फंनैसो बे जोंनि जानाय आदारनि सायाव जे फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन। जेन नाफाम ओंख्रि, अनला ओंख्रि, नारजि ओंख्रि बेफोरखौ सो। नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
अ आङो बर' सुबुं संनाय-खावनायनि बागै आं एसे फोरमायनि नोंथां, उम सुबुं संनाय-खावनायनि बागै नोंथां।
जागोन नोंथां दे।
उम बर' हिनजावफोरा बोरै सङो खावोमोन।
औ नोंथां।
बर' हिन्जावफोरा संनाय-खावनायाव जोबोर आखा फाखा मोननो नोंथां।
ओ नोंथां औ।
उम बिसोरनि संनाय खावनायनि आदब खान्थि दङ। बेफोर गोदो गोदायनि निफ्रायनो सोलिबोनाय आरो असे बर'नि थार
औ नोंथां।
खारदैयानो बिसोरनि संनाय खावनायनि गुबै मुवा बेजों लोगोसे
मस्ला आ रिनि बिलाइफोरखौबो रुफादेरनानै गोथावसिन खालामो नोंथां।
नोंगौ।
आथिखालाव थावखौबो बाहायनाय नुसै नोंथां।
औ नोंथां।
गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय बर'फोरनि संनाय खावनायखौ सरासनस्रायै मोनद' रोखोमनि मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
उम मख'नाय बायदिब्ला ओ भबेन नार्जारिया बर' कसारि उम समान संस्कृतनि बायदिब्ला बेफोर जाबाय थारमाने सेथि नाम्बाराव जाबाय एवफ्राब नाय नोंथां आरो नैथि नाम्बारा जाबाय थेब थेब एबा ओ स्टेप स्टेप संनाय आरो थाम थि नाम्बाराव जाबाय जब जब संनाय आरो ब्रैथि नाम्बाराव जाबाय लाव लाव संनाय
औ नोंथां औ
बाथि नाम्बारा जाबाय मेनाय ओमफ्राय आरो दथि नाम्बाराव जाबाय सावनाय
औ नोंथां औ नोंथां बुजिबाय
बर' हिन्जावफोरा संनाय खावनायाव ओरैबायदि आखा फाखामोन जाहैबाय नोंथां
औ नोंथां
उम मा बेदरजों मा मैगं थाइगं होनानै संनांगोन
औ
ओमफ्राय मा मैगंजों माखौ देरोब्ला गोथावसिन जागोन बेनि बागैबो आखा फाखा मोननो नोंथां
औ औ नोंथां उम
ओ बिदिनो बिब्दि गोरोबहायनि संनायनि थाखायनो मस्ला मस्लिनि खोथाया बर'फोरनियाव बेरखांफैया नोंथां। थारमाने गावबा गावनो मिथिखायोमानो जाहैबाय बिसोरो थारमाने ओइ मैगं थाइगंजोंनो फर एगजामपोल जेनेबा नोरसिं थायो नंङा होनबा बर' फोरनि बारियाव नंङा होनबा नोरसिं बेनिफ्राय आरो अन्थाइ बाजाब बोरमा दारिफोर थायो बेफोरजोंनो बिसोरो। गोथाव बानायोमोन जाहैबाय।
उम नंगौ।
थिमहरै बिदि गोरोब होनायनि। संनायनि संनाय ओंख्रिनि माखासे खोथा होनाय जासै नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
खुसिया, एन्जर, नेवलायफोर बायदि बर'फोरा बेफोरखौबो संङोमोन जाहैबाय
औ
ओ बेदरनि मो दोमनाय थानाय बेदरफोरखौ संनो थाखाय आं दहाय बुंनाय बाय दि बे अन्थाइ बाजाब बोरमा दारि एबा नोरसिं बिलाइ। बायदिफोरा गावसोरानो मोदोमनाय दंखायो नंङा ओनबा
औ नंगौ नोंथां।
बेनिखायनो बिसोरजों। गावबा गावनि मोदोमनाय एबा उम बेदरफोरखौ संङोब्ला मैद्रु मैलानि एबा मैगं थाइगंनि मोदोमनायजों बेदर नि खारनाया गाद'बजानानै। दोनजायो नोंथां दाना बेदरफोरा उम मोनामा ओनबा? बेफोरखौ थारमाने बोरमा दारि। बेनिफ्राय नोरसिंखौ होबाथाय बे बेदरनि। मोनामनाया दानगारलांनानै मोजांसिन जायो उम उम नंगौना नोंथां उम उम बिदिनो साम' संनायनि गेजेर जोंबो बर' सुबुंनि संनाय खावनायनि जौगा नेरसोनथिया बेरखांदों नोंथां उम साम'खौथ' नोंथांङाबो जायो नंङा ओनबा नोंथां
जायो औ जायो नोंथां जायो।
उम साम'खौ बिलोनिफ्राय खननानै लाबोनानै। साननै सानथामसो दै मोजांङाव सोमनानै
औ
मोखां गारनानै आरो खिथु हास'नानै। मैगं खादायाव रेग' रेग' साम' हुनाया संनाय खावनायनि नेरसोनथिल' नङा अदेबानि सुबुं हारिमुनिबो जौगा नङा होनबा नोंथां? उम बे जाबाय मोनसे नेरसोनथि नङा होनबा बर'फोरनि साम' संनाया?
औ औ।
बेनि उनाव दैजों सुनानै साम' बिखंफोरखौ ओ गोजों खालामनानै सरासनस्रायै सबाइ ओंख्रि नोङा होनबा सबाइ ओंख्रिजों जों स सङो नोङा होनबा बांसिनानो साम' ओंख्रिखौ स सबाइजों सङो जोङो नोङा होनबा बर'फोरा उम सबाइजों संनायनि जाहोना जाबाय सबाइ ओंख्रिया एसे फिस्ला नोङा होनबा?
औ औ औ।
बेनिखायनो साम'फोरखौ सोबनो गोथाव जायो। माने सबाइजों संबा फिसला नालाय सोबनो गोथाव जायो बेसादा उम। उम संनाय समावबो खोस्लिजों एबा मा होनो बेखो खोस्लिखो गारबा होनो नोङा होनबा? उम बबेबा जायगायाव‌ ओ बालाबो बुङोनो। उम उम उम ओमफाय एवो तारमाने उम खोस्लिखोनो होननानै मिथियो जोङो। नङा होनबा उम बर रावआव उम उम। खोस्लि एरबा गारबाजों एरो नोङा होनबा?
औ नोंथां नंगौ एरो।
साम'आ
मेनाय आरो सावनायनि गेजेरजोंबो बर' हिनजावनि संनाय खावनायनि जौगा नेरसोनथियानो बेरखांदो नोंथां।
औ।
उम मेनाय आरो सावनाय बर'फोराथ' मेनायबो जायो सावनायबो जायो नोङा होनबा?
नोंगौ नोंथां औ जायो उमह
ना फावना नङा होनबा? ओमफ्राय उम मावा ना
ना मावा औ।
दाउ बिखा, दाउ बिबु, अमा बिखा, अमा मेलेम बायदिफोरखौ लाइ बिलाइयाव जुनानै थफ्ला बाहायना अरदाबाव एबा सारायाव मेयो जाहैबाय। बर'फोरा।
मेना जायो।
उम। गोथावसिन खालामनो थाखाय थफा जुनाय समाव
उम।
लेबु बिलाइफोरखौ होफादेरो जाहैबाय नोंथां।
औ औ औ। मोदोमनायनि थाखाय जाहैबाय बिफोरो। उम मोदोमनाय।
नोंथाङाबो बेफोर आं बे सावरायबोनायनि गेजेरजों ओ नोंथाङा बुजिदोंना नोंथां?
औ बुजि दों नों
उम नोंथांमोन गामियावबो बिदिनो जाहैयो नामा नोंथां?
जायो जोंनियावबो सोलियो सरासनस्रायै बुंनो थाङोब्ला जोंनियावबो ओ‌ नाफाम ओंख्रि दहायनो होनदों सबाय साम' अनला बेफोर बेफोरबो सोलियो ओ गोदोनिया जोंनि जोंनि हारिनि बर'नि मोन से नेरसोनथि ओंख्रि ना बेफोरो। अनलाखौ जेनेबा जायोब्ला जोङो फार्स्टआव सिगांग्रो माइरंआव माइरंगयसे लानानै जों दैयाव सोमनानै दोन जायो अनलायाव अनलायाव हरनो थाखाय बेनिफ्राय एसे सोमनानै खांनायनि उनाव सु नानै जोङो बेखौ गुन्दै बानायो थाखाय देनानै गुन्दै बानायो। नोंथां ना गुन्दै बानायनायनि उनाव जों जेरै बेदरफोरजों सङोब्ला बेदरफोरखौ एवगोरनानै मस मस्ला मस्लि होनानै बेनिफ्राय दै होखांनायनि उनाव बे अनला जों जेरेखम माइरंखौ देनानै गुन्दै बानायदोंमोन ना नोंथां औ बे दैयाव होनानै गलायो बेनि उनाव खारै एसे होनानै गोजा खालार जानायनि थाखाय। बे अनलाखौ खारै एसे होनानै संङै संङै संङै अनलाया गोजा जाबोयो आरो ओनथां। थिग बिदिनो अनलाखौ बानायनाय जायो नोंथां।
ओं नोंथां।
बियो बिनि प्रसेसआव थांबाय आरो नोंथां अनला खारियाव खिन्थु खारै होआबा अनलायानो जानायनि एसेसो मोजांसिन सुवादा फैया आरो नोंथां अनला खार ओ खारैखौ नांथारगौ। ओमफाय मोनसे बिथिंङाव मोनसे अनलाखौ ओरैबो संबावो नोंथां हाथासुनि हाबायाव अनलाखौ खारै गैयि हालदै गैयि अनला संनाय जायो नों थां ना बेहाय जाहैबाय खौ खारै होनो मोना ओमफाय हालदै हालदै होनो मोना। नोंथां ओ आमफाय बे-बेहाय-बेहाय औ अनलाया गुफुर जायो आरो बे औ जोंनि हारि मोनसे हाबायाव संनाय अनला खारि जाहैबाय आरो।
उम हाथा
हाथासुनियाव संनाय अनलाखा माबा ओंख्रि जाहैबाय आरो बे। ओमफाय सरासनस्रायै जों जायोबाथ' खारै होनानै संङो आरो गोजा जायोबा समायनासिन आरो गोथावसिन
गोथावसिन जायो ओं। दायो मोनसे इ खारै होयि आरो मोनसे नेमखान्थि थाहैबाय नालाय।
औ औ औ बे खारै गैयिआ नेम खानथियाव सोलिबाय आरो। हाथासुनि हाबायाव सोलिबाय आरो औ। उम बेनिफ्राय ना मावा होन्दोंमोन नो नों थां ना मावाबाफोरखौबो जोंङो बिलोफोराव मोनो बेफोरखौबो जोंङो मेना जानो गोथावसिन जायो। थालिर लायाव मे मेनानै जुनानै संख्रि बानलु एसे एनै मस्ला मस्लि बे नों ना नारें लिबु जुलाय माबायदि होनाया होनबाय फ्रा बेफोरखौ जुफानानै होनानै मेनानै जायोबा गोथावसिन जायो आरो। औ बाव माने मोदोमनाय मेना जानायाबाव मोजांसिन जाबाय बे नाखौ। फ्राय अमा मेलेम होनदोंमोन ना नोंथांङाबो अमा मेलेम खौबो जोंङो मेनानै जानायाव मोजांसिन जायो आरो ना।
ओं नोंथां उम ओमफ्राय फारसेथिं आरो जाबाय खुसिया।
औ औ औ खुसियाफोरखौबो बेखौबो जोंङो गोजोन निफ्रायनो जाबोयो बेफोरखौ जोंङो जोंनि दैमा दैसा बिलोफ्रावबो मोनो।
ओं उम नोंथां ओं। ओ नोंथां ओ नोंजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां ओ दिनै एसेनि थाखाय दोन्थ'बायना नोंथां।
औ नोंथां जागोन बेनि आरो बुंनांगौ जों बेयाव सावरायफिनसै नोंथां।
ओं नोंथां दोन्थ'बाय नोंथां।
ओ दोनथनोसै नोंथां जागोन‌ दे गोजोनथों।